हेलौ ओ खोनादों औ ओ
दे नोंथाङानो जागायनांगोन
औ दायो आबहावानि सायाव सावरायनोसै न
नोंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जेनेबा आबहावा होननानै बुंङोब्ला जों माखौ मिथियोबा
नंगौ थारैनो दा नंगौ जोंङो दा बे समाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो थांगासिनो। जायनि आयदायानो जाहैबाय आबहावा। इंराजियाव इनभारनमेन्टेल। दा आबहावा बुङोबा जोंनि बुहुमाव बेसेबां माने जों नुनो मोननाय बा माखासे मोनदांनाय नुनो मोनी बेफोर खौनो जों बुङो नङा होमबा।
उम।
खोना हादोंना नोंथाङा?
औ दे औ खोनाबाय थादों बुं।
दा बेनि गेजेरावनो जों माखासे बाहागो खालामनानै रायज्लायनो हायो। माखासे जिब जुनादखौ लानानै, माखासे बिफां लाइफां, माखासे दैमा दैसा गाथोन बेफोरखौ लानानै जों सावरायनो हायो। अब्ला जोङो गाहायै जोंनो बिफां लाइफाङा गोनांसिन हिसाबै बेखौ लानानै सावरायनि नङा होमबा।
उम, नंगौ। उम, दा जेनेबा आबहावा
औ।
उम। आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जों जोंनि खाथि खाला थानाय दंफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि बेफोरखौनोथ' जों आबहावा होननानै मिथियो नङा होनब्ला। उम।
थारैनो।
दा जोङो गाहायै आबहावाखौ मोननै बाहागोआवमोन राननाय जायो। जेरै जिउ गोनाङा आरो जिउ गैयै।
नोंगौ।
उम, दायो जिहेथु जोंनि माने नोंथाङानो बुंबाय, दंफां लाइफां दफां लाइफां बिफाङाबो जिउ दङ जों बेखौ मिथिखायोनो। दा जों होनबा जिउ गोनां आबहावानि सायाव सावरायनोसै आरो न होमबा।
औ उम दा औ।
एसे सिगाङाव बुंलांबाय बे थारैनो सैथो। दा जोङो आथिखालाव माखासे गोबां माने गिदिर गिदिर बिजिरगिरिफोरा ग्लबेल वार्मिं होननाय जायफोर सोदोब जों गले गले जोंनि गेजेराव खोनाबाय दा बे होनफोर मानि थाखाय बेफोरबायदि
औ।
उसुबिदा सिगाङाव मामोन दा माबैबायदि खौ गोदानै फोसाबफिननो गोनां होननानै जोंनि गेजेराव माखासे रिपर्टसफोर मोननो हायो। बैफोर रिपर्टसफोरखौ जोङो नोजोर बोयोबा जों गाहायै मोननो हायै माखासे ओ गेब्रेंनाय। जेरै बारनि गेब्रेंनाय सोदोबनि गेब्रेंनाय लोगोसे ओ अभार माने गुदुं बिदुं दुंनाय नङा होमब्ला।
उम उम।
जोंहा सिगां
उम।
बैफोर सम्पद जोंनि ओ जेनेरेसन बा दानि लाइफ स्टाइलाव ओ कामाय जों फोजोबनानै ला नङा होमा दा बेफोरनो माखासे बैफोर जेंनानि थाखायनो दिनै अफार सान्दुं दुंनाय
उम।
ओम।
गोनां आरो माबायदि राहायै जोङो बेखौ माखासे जोंनि बिदुं सलुसनफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?